हेल' अ खोनादोंना अ नोंथाङा दायो मा खालामदों
नै दानिसो सफैदों
नंगौना ओ नोंथाङा दायो फ्रि दङ अब्ला ओ बर'नि बर' न'खरा आ आथिखालाव दैज्लांनि समाव बा मेसेंनि समाव अ मा मा आबाद फसलफोरखौ मावनानै जायो बा दिरुनानै आ आह गोबां रां आरजियो बै आबादफोरनि सायाव ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै आं नोंथांनियाव कल खालामदोंमोन नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों
ओ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद ओह बै आबादफोरनि बागै नोंथाङा ओह फोरमायनो हागोन नामा
दैज्लां बोथोर बुंनो थाङोब्लाथ' दा जिहेथु जोंनिया दा दैज्लां बोथोर सोलिबाय थादों नालाय अ बेयाव गुबैसिन फालांगि गुबैसिन जोंनिया माबाया जाहैबाय जोंनि माइ माइ गायनाय
नंगौ नोंथां माइ गायनाय
माइ गायनायजों लोगोसे जोंनि फसल जानाय मुवा बेसादखौ गायनाय होननायखौ मोनो जेरै जिंखा फल जोगोनार बानलु गदिर बानलु फिसा फथल लेस्रा बिदिनो थाइबें थाइसौ बिदिनो गोबां दैज्लां बोथोराव जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंनि खैहा नुनो मोनो आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय माइ ओ खोथिया फोना दोननायखौबो मोननै दिनैनि जे
नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय मेसें बोथोर बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनिखैजाय बिदिनो मेसें बोथोराव गायनाय ओ जेरै बेसर सिबिं ओमफ्राय ए जोंनि लाइ लाफा मैद्रु मैगं बिदिनो बायदिसिना मेसें बोथोराव जाजानाय मुवा बेसादफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया बेफार फालांगिनि थाखायबो एसे बुरजा बुरजा फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बग्रि फिथाइ दड्रागन फ्रुइट ट्रबेरि बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो। मेसें बोथोर जोंनिखि जाय
मोनथाम
नोंथाङाबो एसे नोंथांमोननि खिजाया फोरमायना होदों
औ ओ दैज्लां बोथोर होननानै ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद आबादाथ' जोंनिया गिबियावनो माइ ओह माइ आबादखौ बर'फोरा ओ सिगांनिफ्रायनो मावबोदों आरो आथिखालावबो ओ जानायनि अनगायैबो ओ फाननो थाखाय ओ गोबां बिबांनि फाननो थाखाय ओ बायदिसिना बायदिसिना ओ मुंनि बा बायदिसिना ना ओ दाम गोसानि माइ जोलै बा माइजलि लाबोनानै ओ जोंनि ओनसोलाव खोथिया फोनानै बा खोथिया फोनानै माइ दिरुननाय नुनो मोनो। ओह बैफोर माइफोरखौ ओह से बिगायावनो गु मन जि मन ओह बैफोरबायदि दिहुननायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों ओह लोगोसे जोंनि ओनसोलाव लेबु ओ लेबु गायनाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोरनि समाव आरो बेजों लोगोसे फान जानाय मैगं खुमब्रा ओम बहल जिंखा खांखिखला ओ जोगोनार ओ बैफोरबायदि मैगंफोरखौबो ओ गायनाय नुनो मोनो आरो बैफोर फिसा फिनला ओ मैगं बागान खालामनायनिफ्राय ओ जोंनि गोबां आबादारि ओ बा गामियाव रायजो जानाय फिसा फिसा न'खरफ्रा ओ थांना थानायनि ओ खरस बा सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय खरसफोरखौ ओ बैफोर फिसा फिसा आबाद मावनायनिफ्राय ओ बाजाराव फाननानै ओ नांगौ जानाय मुवाफोरखौ दिरुननानै लानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ
मावनाय आबाद जेरै बेसर दालि सबाय सिबिं ओ थेमसि औ ओ गम जुखाम ओ‌ बैफोरबायदि आबाद ओ मावनानै ओ गोबां बिबांनि हासार होनानै आबाद मावनाय ओ बैफोरबायदि आबादनिफ्रायबो गोबां आबादारिफ्रानो ओ गोबां रां आरजिनायखौ ओ नुनो मोनो बेखिनि नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो नोंथां ओ सिगाङाव उम बर'फ्रा सिगाङाव बर'फ्रा आबाद मावनाय आरो आथिखालाव ओ बर'फ्रा आबाद मावनाय ओ नोंथाङा माबाफोर ओ फारागथि नुदों नामा? आरो ओ माबायदि ओ फारागथि ओ बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
गोदोथ जोंनिया नांगोलजोंनो आबाद मावोमोन मोसौ नांगोलजों मोसौ आरो मोनफ्रोमबो न'खराव जोंनिया मोसौ दङमोन मोसौ फालो बे नांगोल एवोमोन मै मै होयो समजों लोगोसे बेफोरबो गोमानो हमबाय आथिखालावथ' मदार्न जुग जायो नालाय आरो गोनांथि जायैबाय बेनो बेनो इसे समनि गेजेरावनो गोबां बुरजा लाब जानायखौ नायनानै जोंनि बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों एवनायखौ नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां।
आरो ओ बिदिनो मोजां गावनि आबादा जाहाथे मोजां जायो बेनिखायनो हाथाइनिफ्राय बाजाराव मोननाय बायदिसिना राफाय होननाय हासारफोरखौ सांनाय बा होनायफोरखौ नुनो मोनो गोबां गोदोथ' जोंनिया बांसिन हासारानो न'आव बानायोमोन जेरै गोबोरखिफोरजों बायदिसिना जाबोर बेस- बेफोरो जों जोंनि न'खरावनो हासार बानायनाय जायोमोन। दानिया बैफोरबो खमायलांबाय दङ दोननाय दाबो गेजेर गेजेर जायगा लामा जायगा बेफोरबो दङ। नाथाय बांसिनानो हाथायाव मोननाय बाजाराव मोननाय बायदिसिना हासारफोरखौ बायनानै होनाय सारनायखौ नुनो मोनो। आरो सोलायनाया बेनो ओ आथिखालाव एसे अखा हायाब्ला दैज्लां बोथोराव दैनिबो गोनांथि जायो गोदो थ' दैनि गोनांथि बारा जायाखैना। ओ दानिया दैनि गोनांथि जानाय नालाय बोथोरफोराबो आरो गायनाय दैज्लाङाथ' गुबुन गायनाय जा ग्रा मुवाफोरखौबो एसे उन सिगां गायनो लागा जायो मानोना अखाखौ नेनानै बा बोथोरखौ नेनायनानै अखा हानाय समाव अखा हायाना दानिया।
नंगौ नोंथां।
औ, बिनिखायनो, दैफोरखौ जोंनि दंग' हाखर ओमफय खुङा बायदिसिना इफोरनिफ्रा दैफोरखौ लाबोनानै ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखैजाय।
जोंनियावबो बेबायदिनो आ मालाबा ओ माब्लाबा दैज्लां बोथोरनि समब्लाबो अखा हायाब्ला मेसेङाव मावनाय आबाद, आबादावबो ओ जोंनो आबादखौ मोजां जाहोनो थाखाय जोंनो दैनि गोनांथि जायो। ओं बे समाव आ दै बोथोरनि अखा बा दै मोनाब्ला अखा हायाब्ला ओ जों आबादखौ मोजां बा ओ फिथाइ थायहोनो थाखाय जों ओ मिसिं मिसिंन बाहायनानै बा ओ आबाद थिलियाव मेसिन लागायना जों ओ दै, दै जगायनाय ओ बे बिथांखिखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ सलार ओ जायफोरजों दुब्लियावनो ओ सलार आरि लागायनानै जों ओ दै होनाय आबादाव गोबां नांगौ बिबांनि दै होनाय ओ बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो बिनि गेजेरजों आबादा नांगौबायदि ओ, जानाय बा दिहुनजानानै ओ फानजानायखौबो ओ, जों नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां उम जों बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा?
औ दे नोंथां।